हेलौ हेलौ खोनादों औ हेल'? हेलौ
खोनादों न नोंथां?
हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनादोंना?
हेलौ अ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंनिखौ बारा हेल'?
हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों। नोंथाङालाय खोनादोंना खोनायाखै?
खालामगासिनो दं नोंथां?
आनोथ' दायो ओरैनो दं नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दंथ'यो दा।
अ फ्रिदा होनबा ना नोंथां?
हो?
फ्रिदा होमबा?
औ औ नोंथां।
औ नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ मानि थाखाय कल खालामदों?
अ
अ होमबा जोङो दायो बैसागुनि सोमोन्दै एसे रायलायनो सानदों आरो ना?
औ
बैसागु होनबाथ' जों मिथिखायो दा ना?
औ औ
बर'नि फेस्टिभेल बैसागु।
उम।
जेरै जों बैसागु होनबाथ' जों मिथिगौ बैसागुआ मास मोनसे थायो मास मोनसेआव जों सतदिनफोरबा बानायनाय जायो मानियो आरोना?
औ औ।
जेरै गासैबो जोंनि गामिनि सुबुंफोरानो जेरै मोसानाय आरो रंजानाय बेफोरो बेफोरखौ खालामनाय जायो।
औ।
जेरै जों बैसागु फास खालि बिदिनो माने बै उम बैसागुनि सानसे सिगां जों माबा खालामनाय जायो जेरै गोखा गोखै मोसौ थुखौनाय। बेफोरो जायो आरो अखानायै मानसिनि होननाय दं।
औ।
मानसिनिखालि जों जेरै न'नि गिदिरफोरखौ गिदिर उन्दै गासैखौबो सनमान होलायनाय जायो।
औ औ।
उम जेरै जों जों जोंनि गिदिरफोरखौ खुलुमनाय
औ।
गिदिरफोरखौ मान होनाय एफोर एफोरखौ लानाय जायो आरो। ओमफफ्राय अखा नायैनि अखानायैनिफ्राय जों मोसानाय गामि गामि मोसानाय जायो।
औ।
मोसानाय, रंजानाय इबेनो जाबाय आरो।
औ।
बेनिफाय नोंथांमोननि नोंथांमोननिथिंजाय माबोरै एसे फोरमायदो दे।
औ जोंनिखिजा ओ बाम बोथोरनि जोबथास ओ सैटो दाननि जोबथा कालाराव मोसौखौ थुखैनाय जायो।
औ।
आमफाय बिदि ओ मोसौखौ थुखैनायाव जोङो मोसौ थुखैनो थाखाय सानसे सिगाङावनो जोङो उम फान्थाव दिग्लि ओमफाय
ओ
थाराय बिफोरखौ नागिरखाना दोनखायो आरो नोंथां।
औ औ।
ओमफ्राय बिनि अखानायै मोसौ थुखैगोन खालि जोङो बेखौ फुङावनो हा हानानै मोसौखौ थु दिग्लि आरो थारायजों मोसौखौ बुनाय जायो फान्थाव
ओ
खौ माला गानहोयो फान्थाव लाव बेफोरखौ माला गानहोयो ओमफाय गानहोनानै हांगारखौ हांगारखौ मोसौनो फोननाय जायो आरो। नोंथां आमफाय बिखौ दैमा बा दंग'फोराव थुखैनो लाङो आरो मोसौखौ। ओम बे आरो मोनाब्लियाव मोसौखौ थुखैखांनानै मोसौखौ होगारनानै होयो आरो नोंथां बेनि उनाव मोसौ बेनि उनाव मोसौखौ मोनाबिलियाव गोदान दिरुंजों खानाय जायो आरो नोंथां। ओमफाय बिनि अखानायै मोस-मानसि नि बैसागु आरो नोंथां बा बे खालि बे खालि बेखालि फुङावनो मानसिफोरा बयबो दुगैस्रां लोबस्रां न'फोरखौ साफा खालामनानै
औ।
आर'ज गाबो बा खुलुमो आरो गेदेरा उन्दैखौ खौ मान होयो उन्दैया गेदेरखौ मान होयो आरो नोंथां जोंनिथिंजा आमफाय आरो अखानायैनिफ्राय मोसानो थाङो आरो जोंनिखिजा। फाय बे बैसागुआव जों गोखा गोखै बयखौबो संना जायो जोङो ए स' बेसे एक्स' सय जातनि
एख्स एक था
हा?
एक्स' एकथा
अ एक्स' एकमोन खोमा ओं नोंथां। बे मैगंफोरखौ खांनानै जोङो बैसागुआव जायो। गोखा गोखै गासिखौबो खांलायनानै जायो आरो खुंखा खुंखाखौथ' जोंनियाव मेन आरोना। खुंखाखौ नागिरनानै जायो आरो जोंनियाव ओमफाय थालिर फस्ला बेफोरखौ नागिरो बेफोरखौ संनाय जायो आरो बेदरजों संनाय जायो आरो जोंनि खिजा आरो नोंथांमोननिखिजाबो बिदि नामा नोंथां?
औ औ जोंनिथिंजायबो बिदिनो जायो।
औ
ए फगा जानायखौदि एकस' एकथ' जानायखौनो होनो खोमा दां ना?
एकस' एकथा जानाय माने बुहुद रोखोमनि मैगंखौ खाङो आरो थारमाने जेरै ओ ऐ जोंदि जायो जारि माबा माबि बेफोरखौबो खांजोबो आरो।
बिदिनो गोखा गोखै गासैबो मैगंखौ लगाय ल'थाय आरोना।
औ ओमफ्राय खुंखाया खुंखा मोनसे मैगं दंखायो आरो नोंथां।
गोखा आरोना बेखौ आं मिथिया बे
औ एसे बिलाइआ एसे मा बिलाइखौ आङो नुबा सिनायो आरो दा खोन्थानो रोंनाय नंला आरो नोंथां।
अ बिदिनो गामिफ्राव मोनला बायोना हाग्रा बंग्राफ्राव नागिर
ओ नागिरनांगौ जोंनिखि इदि बारा खाथियाव मोना एसे नागिरहैनांगौ आरो दंग'फोरखिजा। दैमाफोरखिजा इखिजा नागिरबासो मोनो आगोल बांसिन मोनोमोन आरो दा बिदि मोन गोबां नागिरला आरो नोंथां।
अ।
ओमफ्राय बेनि उनाव आरो मानसिफोरा बयबो मोसायो गुबुननि न' थाङो गुबुननि न'आव थांनानै बोराय बुरि गथ' गथाइ बयबो रंजायो मोसायो आरो जोंनिखिजा
औ।
ए बिदिनो बैसागु फोरबोआव फां आजि आजिखालिथ' फांसनफोरबो बानायो आरो दामाने जोंनि जा कालसारा थांनानै थानो थाखाय आरो नोंथां।
बिदिनो बैसागु बिदाय लास्फोराव बिदि बानायो आरोना।
औ औ।
बिदिनोे गिदिर गिदिर सिंगारफोरखौ लिंहरो।
औ औ।
जोंनिथिंजायबो बिदिनो बानायो आरो बराय दाना बरायनायबो बानायो बैसागु बरायनाय बैसागु बिदाय
उम।
बिदिनो बिहामजोफोरनि बादायलायनाय सेंग्रा सिख्ला फोरनि देमसि बेफोरबायदिखौ गासिखौबो लाजोबो आरो जेरै खाम दामनाय सिफुं सुनाय
अ औ अ आरो खेलाफोरबो होयो ना नोंथां?
औ होयो बिदिनो दिरुं बुलायनाय बल खेल भलिबल
औ।
काबादि इफोरबायदिखौ होयो आरो। नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि बेफोरबायदि होयो ना होआ?
जोंनिखै इदिनो गथ'फोरनि खेला होयो आरो गथ'फोर सेंग्राफोर बोरायफोर इदिनो बुरिफोर इदि खेला गेलेयो आरो नोंथां।
बे जोंनियाव इदिनो एबारफोर फांसन इदि बानायाखै आरो नोंथां आगोल
अ
फोर इदि बानायोमोन ओमफाय इदिनो खाथि खाथि गामिफोराव खोनायो आरो
औ
नोंथाङा बैसागुआव मोसायोना नोंथां?
औ मो मोसानाया आं बारा मोसाफेराखै बिदिनो खनसे खननै मोसाफेरबाय।
औ।
सिख्ला हान्जाफोराव ओमफ्राय गामि गामि मोसायो आरो बिदि बैस बैसागु बिदायफोराव मोसाया गामिफोराव मोसायो बोसोरफ्रोमबो सानथाम थाम सानथाम मोसानाय जायो आरो जोंनिखैबो सानथाम मालाबा अबेबा बोसोराव सानब्रै फोजोबनो हायाबा न'फोरा बुरजाथार नालाय
औ औ आमफाय मोसा औ औ औ
सानबेसे नोंसोरनिथिंजाय गामियाव?
औ मा होनदोंमोन नोंथां?
नोंसोरनिथिंजाय सानबेसे मोसायो गामिफोराव?
जोंनिखै ओ ओरैनोथ' बैसागुआ सप्तासे नालाय नोंथां। जोंनिखै सानथाम सानब्रै सानबायालासि मोसायो नोंथां।
अ
उम फार्स्ट खालिथ' मोसौ थुखैबाय नालाय ओमफाय बै खालि थ' मोसानाय जाया जोंना फास्ट मानसिनि बैसागु खालि ओमफाय बिनि उननिफ्राय मोसायो आरो नोंथां
मानसिनि जोबनानै मोसानाय जायो आरो जोंना मानसिनि जोबनायनिफ्राय सानथाम मोसानाय जायो जोंना। बिनिफ्राय मा अबेबा समाव सानथाम सानब्रै इदिबो लायो। लास्ट खालि साब सुथि होननानै बानायनाय जायो आरो जोंना।
औ मोजाङानो नोंथां।
उम ओमफाय आरो मा मा खालामनाय जायो नोंसोरनिथिंजाय?
जोंनिखै इदिनो इदिनो बैसागुआव बयबो आलासि जालायलायनाय जायो आरो बयबो आला सि जालायनो लिङो थाङो अ उम नोंसोरनिखैबो बिदिनोना नोंथां?
औ जोंनिथिंजायबो बिदिनो ज' ज' गासै मिलायलायनाय मोसानाय रंजानाय खुसि एन्टारेस्त आरो ना बैसागु बोथोर नालाय। ओमफाय नोंथां जोंहा समाबो जाफैबाय‌ होनबा दोनथ'लायनोसैना गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय खोथाफोरखौ मिथिनानै। अ' नोंथांनिफ्रायबो माखासे खोथा मिथिनानै मोजां मोनबाय दे गोजोननाय थाबाय।
अ' अ' दे होमबा नोंथां।
दे होमबा